हेल'
अ खोनादोंना नोंथां
गोन नोंथाङा खोनादोंना
औ औ खानादों ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोना मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
अ नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय
उम आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आङो जोङो जेरै बर' गामियाव ओ दाउ अमा फिसिनानै माबायदि गावनि जिउखौ खुंलांदों बेनि सोमोन्दै एसे सावराय सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
अ रायलायनो हागोन
औ दा बिदिब्ला जोंहा ओ मा दाउ अमा फिसिनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां आं गामि ओनसोलावनो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै जेन'बा रांखान्थियारियावबो गोबां मुलाम्फा फा जादों आरोना आरो जोंहा रांखान्थियावल' नङा बिदिनो ओ जोङो न'खर न'खराव जेन'बा सोरबा आलासि दुमसि फैबोला जोङो जोंनि जेन'बा बेदर बायालासि बिदिनो जोङो न'आवनो लकेल दाउ फिसिनायफोरखौ जोङो बुथारनानै बिसोरनो जाहोनोबो हायो आरोना बिदिनो ओ जोङो अमा खौ माबोरैहाय फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो अमानो मा मा आदार होयो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गुन्दैखौथ' जोङो होखायो नङा होमबा नोंथां ओ बेजों लोगोसे नो जोंहा ओ जेनेबा हाग्राफोरनिफ्राय ओ जि थास'फोर नागिरना मोननाय थास' गोसोम थास' गुफुर जोङो बेफोरखौ ओ हानानै लाबोनानै जोङो बेखौ रुनाय जायो आरो ना बेनि उनाव जोङो बेखौ रुनानै ओ गुन्दै बा ओंखाम खालायफोरजों जोङो लगायनानै ओ अमानो होनाय जायो आरोना। बेजों लोगोसेनो जोंहा जा जोंनि मैगं बिगुर फोर बेफोराव बुरजाफोर आग्लायब्लाथाय जों बेफोरखौबो रुनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा जि जौ जोङो जौ संनाय जायो ना खायफा खायफा गामि ओनसोलाव बा गोबावजों जोङो खनसेफोर ओ जौ संबोला जोङो बेनि ओ जि जौनि अफ्रि जोङो बेखौबो अमानो गुन्दैजों लगायनानै होनाय जायो आरो ना बिदिनो जोङो अमाखौ ओ दोननो थाखाय जोंहा मोनसे ओ गन्द्रा नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
औ बे गन्द्रायावहाय जोङो बे गन्द्राखौ मोजाङै साफा खालामनानै दोननांगोन आरो ना बिदि फार्म बानाय गिदिर गिदिर फार्म बानायग्राफोराथ' गोबां साब सिखनै लाखियो आरो गोबां अमा बुरजा बुरजा लाखियो आरो ना जोंहा दा गामि ओनसोलाव साफ्रोमबोथ' बिदि फार्म बानायनाय जाया नालाय जोंहा मासे मानै माथामफोरखौनो जोङो मोजाङै जोथोन लाखिनानै जोङो फिसिनाय जायो आरोना। ओ दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो दाउ अमा बा बोरमा मोसौनि बा फार्म नङाबा जोङो गामि ओनसोलाव माबोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां।
औ हागोन नोंथां उम जोंनाबो बेफोरबायदिनो गामि ओनसोल लाव दाउ अमा मोसौ बोरमा बेफोरनि फार्म खालामनाय जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जों एसे ओम थांनानै थानो थाखाय बे बेनो फिनानै फेदेरनानै फोलावनानै नांगौ समाव बेफोर बेखौ फांनानै रांखरि मोननो हायो ओम बोरमाखौ माबोरै फिसियो होननानै बुङो जोंनाथ' गामि ओनसोल नालाय बोरमाफोरखौ जोङो खाथि खालानि बिफां लाइफांफोरनि बिलाइफोरखौ दाननानै होनानै आरो न'आवनो माबाफोर मैगं मैलाफोर दोंबा बेफोरनि बिगुरफोरखौ होयो आरो बिसोरखौ दुब्लिफोराव खानानै होयो हेंगारनानै होयो। गावनि निजेनि बारियावनो हेगारनानै होयो। जोंना गामि ओनसोल नालाय जेरावबो बेलेग आंनो हाया नालाय जों बे खौनो होनानै बेफोरखौ फेदेरनानै जोङो रांखावरिनि गोनांथि टाइमाव बेफोरखौनो फाननानै रां खामायनो हायो आरो। ओम मोसौ मोसौफोरखौबो जोङो अमाफोरखौबो फिसिनानै गोबां नांगौ समाव गोबां रां खामायनानै बेफोरखौनो फाननो हायो आरो। ओम नोंथाङाबो नोंथांनि नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबायदि फार्म दङ नामा?
ओं नोंथां जोंनि दा गामि ओनसोलावथ' गोबां बिदि फाराम गैया नाथाय आङो ओ मोनसे मोननैफोर बिदि गोदोहाय बा आथिखालाव जोङो ओम मा होनो दाउनि फार्मखौ लानायखौ नुदों आरो जेरै जोङो दाउ फार्म लानो लायोब्ला जोङो गोबां बिदिनो ओ दाउफोरनि आदारखौ बायनो गोनां जायो आरो जोंहा दाउखौबो ओ दाउ गोरलै गोरलैखौबो जोङो दाउ फार्मफोरनिफ्राय जोङो बायख'ना लाबोनाय जायो आरो ना। ओ बि दिनो जोंहा ओ दाउफोरखौ बायख'ना ओ दाउ फिसा मासेयावनो जोङो बाजि बाजि बा जोङो ओ ब्रैजि रां होनानै जोङो लाबोनाय जायो आरोना नोंथां।
ओ
आ बिदिनो जोङो बेखौ लाबोनानै जोंहा गोबां जोथोन खालामनांगौ जायो। जोङो बे दाउ फिसाफोरनो जोङो ओ मा होनो बेखौ ओ गन्द्रा जेनेबा दाउ गलार लुना होनांगौ आरो ना। बिदिनो जोङो दाउ गला लुनानै मोजाङै मोनसेथिं मोजां सायला होनानै मोनसेथिं बिदिनो बार नांनाय बा मुस्रि जेफोरल' जोङो सोंनानै दोननांगौ आरो बेनि उनाव बिस सोरो जेब्ला गोरलैयावथ' जोंहा बिसोरनि आदारखौबो फिसा फिसा नांगौ जायोना नोंथां। बे जेब्ला गोदोर देरबोगोन अब्ला जों बिसोरनि आदाराबो गिदोर गिदिर जाबोहलाङो आरो ना। ओ बिदिनो बिसोरो दाउ लकेल दाउफोराथ मास मोनथाम फोरनि गेजेरावसो जोंना फानजानाय जायो। बिदिनो जोङो बिसोरखौ ओ देरजासिमहालागै गोबां मेडिसिन मुलि फोरबो जोङो होनांगौ जायो बिसोरो थैयोबो नालाय नोंथां। बेनि था खायनो आरो ना गोबां जोथोन लानानै जोङो रां खान्थियाव गोबां मुलाम्फा जायो। जोंहा बिसोरो थैयोब्ला गोबां लसबो जानो हागौ आरो ना। ओ ओमफाय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा बोरमा मोसौखौ माबोरै ओ जेनेबा मोसौ मोसौखौ जोङो गामियाव रां फालांगियावल' मुलाम्फा जायोना ओ बिदिनो न' खर हेफाजाबाव मुलाम्फा जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। ओम जोंना मोसौआ न'खर फालांगियावल' नङा न'खरावबो हेफाजाब होयो आरो जे ओ दैज्लां बोथोर बा मा हालेवनायाव बेफोरावबो, हेफाजाब होयो। आरो माबाफोर मैला गायनायावबो हालेवनायावबो बेफोराव हेफाजाब होयो आरो रांखावरियाव होखायो आनो मुलाम्फा रांखावरि मुलाम्फा खालामना होयो। आरो बेफोरबायदि न'खरनि खामानियावबो उदायो आरो मैगं मैला गायनायफोरावबो जोंनावथ' दा अमानि अमानि फार्म दङ बेफोर अमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो होनोब्ला, जोंना दा ओ उम न'खरावनो माइ गायनाय थायो नालाय लकेल गुन्दै माइनिफ्राय दिहुननाय गुन्दै बेफोरखौनो होयो आरो थास' ओ लामाफोराव थास' थाला थानायफोरखौ हानानै रुनानै आरो ओ न'आव मैगं संनाय बिगुरफोरा बेफोरखौ रुनानै, होयो आरो जौ संनाय अफ्रि बेफोरखौबो होयो आरो बेफोरजोंनो जोङो गा ओ गामि ओनसोल नालाय बेफोरखौनो होनानै अमाफोरखौ फेदेरो आरो रां खावरि खामायो आरो नोंथांमोननिथिं माबाफोर बे बेफोरबायदि फार्म दङ नामा?
आं दानि बावहैसो बुंलांनाय बायदि जोंनाव हांसो दाउनि फार्म दं आरो अमाफोरनि फार्म, आरो ब्रयलारफोरनि फार्मखौ बिदिनो खाथि खालानि ओनसोलावसो खोनादों नाथाय दा जोंनि गामियाव, ओ माबायाखै आरो नुवाखै, आरोना बेनिखायनो बे दा हांसोखौ माबोरैहाय फिसियो होननानै बुङोब्ला जोङो, हांसोखौबो बिदिनो गोरलैयावनो जोङो बायनानै लाबोनाय जायो आरोना? ओ बिदिनो दा जोङो हांसोखौबो बायनानै लाबोनानै बेखौबो गोबां जोथोन लानांगौ जायो हांसो, निबो आदार दोङो ओ जोङो हांसोखौ ओंखाम ओंखामजों गलायनानै, ओ गुन्दै ओंखाम गलायनानैबो जोङो हांसोननो आदार होजायो आरो ना आरो जोंहा हाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो फुख्रिनि गोनांथि बा दैनि गोनांथिथार जायो जोंहा, फख्रिफोर थानांगोन आरो ना बिसोरो दैयावसो बांसिन थानानै मोजां मोनो नालाय, बेनि थाखायनो जोंनो हांसो फिसिनो थाखाय दै गोनांथि जायो आरो बे दैयावनो बिसोरो, गोबां ना फिसा फिसाफोर मोनजानाय बा बिसोरो खान्थि एम्फौ, एम्बौ बेफोरखौ मोनजायो बिदिनो बिसोरो मोजाङै थांनानै थायो आरो बे बायदि दै थाबोला बिदिनो आरो हांसो फिसिनायाहाय, आरो आरो बिदिनो गोबां जोंहा मोसौफोराव गोबां मुलाम्फा मोननाय जायो आरोना नोंथां जेरै जोङो ओ मोसौ फिसिनायावहाय, ओहो जोंहा मोसौआ ओ जोंनि हालेवनाय जोंनि जा दब्लायसे दब्लायनि हा दं। बेफोर हालेवनायावबो जोंखौ हेफाजाब होयो जोंहा बे, दब्लायसे दब्लायनैखौनो जोङो एवनानैहाय मैगंफोर गायनो हायो बा जोङो, मोनसे आबादबो मावनो हायो आरोना बे जों लोगोसेनो आरो जोंहा मोसौ गायफोराबो गोबां हेफाजाब हेफाजाब होयो जोंहा गाइखेर होयो बे गाइखेरखौनो जोङो फाननानै गोबां रांबो मोननो हायो आरोना जेरै जोङो गाइखेरजों मा मा बानायनो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो गाइखेरनिफ्राय साहा मोनलोङो आरो जोङो, गाइखेरनिफ्राय घिउ बानायनाय जायो। आरो गायखेर गाइखेर दाखा बा गाइखेर मैखेर होननानै बुङो बेखौ बानायनाय जायो ग्ला पनिर बेफोरबायदि बायदि बायदि बानायनो हायो आरो ना गायखेरजोंबो ओ जोङो मोसौ खौ न'आव लानाया गोनांथि आरो ना मानो ओ मोजां आरो ना मानो होनना बुङोब्ला आ जों दा मोसौ गाय जेनेबा जोंनि लकेल गाइखेरखौनो जोङो मोनलोंनाय जायो। जों दा द'खान बा बाजारफोरनिफ्राय जोङो जि बायनानै गाइखेरफोर बायनानै लाबोयो। बिसोरो गोबांखि खेलबाम मुलिफोर लगायनानै फाननाय जायो आरो ना नोंथां बेनि थाखायनो जोङो। न'निनो लकेल गाइखेरफोरखौनो लोंनांगौ आरो ना अब्लाना जोंना देहायाबो मोजां थायो। बेनि थाखायनो आरो। ओ आरो नोंथाङा जेन'बा जोंहा मोसौ बोरमा फिसिनायाव जोङो बिसोरनो मायबाफोर ओ रांखान्थिनि बाहायनाय जेनेबा रां होनानै जोङो माइबाफोर आदार लाबोनानै होनांगौ जायोना बिसोर मिथिंगानि ओ जि हाग्रा बेफोरखौनो जानानै थांना थायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ जोहोम जोङो जोंना गामि ओनसोल नालाय जोङो बेफोरबायदि ओ जेबो आलादा बेसाद एबा जाग्रा मुवाफोर बेफोरबायदि होफैनो गोनांथि जाया आरो बिहोरो मिथिंगानि बिफां लाइफांनि बिलाइ आरो हाग्रा दुब्लियाव थानाय हाग्रा खिलिनाय गोरलै गोरलै खिलिनाय बेफोरखौ ओ बेफोरखौनो जानानै थांनानै थायो आरो। जेरै जोंना गामि ओनसोल नालाय जोङो दुब्लियावनो खानानै होयो। बेफोरनि गोरलै गोरलै खिलिनाय बिलाइफोरखौनो हाग्राफोरखौनो जानानै बिसोरो थांनानै थायो आरो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा नोंथांमोननि थिं आरोबाव माबाफोर बेफोरबायदि फाराम मोसौनि फाराम, दाउनि फाराम, माइबाफोर फाराम बेफोरनि फारामफोर दं नामा?
जोंनाथ' दा बर' गामि जेन'बा गोबां सुबुङानो बिदि ओ मोसौ बोरमाखौ बारा लाबोग्रोबांला आरो ना गोदो गोदायहाय बिदिनो मोसौनि ओ फालो मोसौ फालो मोसौ गुमनो थाखाय जोंहा लावखारबो लाखिलायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालावहाय गोबां सुबुङानो मोसौ लानायखौ गारहोलांबाय आरो ना बिदिनो न'खराव खायफा खायफाहा मासे मानै बिदिल'सो थानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना ना थाय जोंहा गोदो गोदायहाय बिदिनो मोसौ हालि हालि मोसौ गायबो बिदिनो गोबां थायोमोन आ रो न'खरफोराबो ग्रोम ग्रोम जायोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव दा मोसौखौनो नुनो मोनबांला आरो ना जोंहा उम औ दा जोङो मोसौ लानायाबो मोजां आरो ना जोंनि न'खरनि था खायनो बेनि थाखायनो जोंहा मोसौ लानांगौ जायो ओ बिदिब्ला नों थां जोंना समाबो जाहोलांबाय जों नोंथांनिफ्राय बिदिनो गोबां दाउ अमा फिसिनायनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो जों बेखिनियावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ